हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनादों औ
नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो नायगिरदोंमोन बै आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा खोमसि फोथायनानै माबादिहाय माने माबादिहाय उन जाबोदोंमोन खोमसि फोथायनायनि जाहोनाव उ जों नुनो मोनोदि जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदोनि फ्रायनो खोमसि फोथायबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिफोरा गोबां जेंना जेंसि जाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां जोङो माने खायसेया खायसे खौ माने ओ बदनाम खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय दा जोंनि गोदो गोदायनि बर'फोरा माने जा उम मावजि बारथेब्ला एबा सैमा बायदिसिना बारथेब्ला बेखौ माने लामाथिं थांनायाव बैफोर मावजि एबा सैमाफोरा बारथेबा बेखौ खैफोद फैनायनि मोनसे ओ उम मा होनो खैफोद फैनायनि मोनसे मा होनो बेखौ मा होनोमोन नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना हेल' नोंथां
औ
मा होना बुङोमोनथाय आं एसे
माखौ नोंथां
जेरैहाय दा जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो खोमसि फोथायनानै गोबां खैफोद खैफोदनि सायाव मोनसे गाग्लोबजादों नङा होमबा नोंथां
औ औ
जायनि जाहोनाव जोंनि बर' हारिया जौगानो हायाखै नङा होमबा नोंथां
औ
मानोना बेफोरबायदि खोमसि फोथायनि जाहोनाव खायसेया खायसेखौ माने बुदलाय सुदलाय खालामनानै जोंनि बर' हारिया मोजां मोजां सुबुंफोरखौ बुथारनानै बुथारनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ
जेब्ला जोंनि गामिनि खायसे मेगन गोसा सुबुंफोरा जोंनि गामियाव थायो अब्लाना बै जेब्ला सासे मोजां सुबुङा मोजां खामानि मावो गामिनि बा रायजोनि अब्लाना बै सुबुङा बै सुबुंखौनो नायनो हाय हायियाव बै सुबुंखौ गोबां रोखोमनि माने दाय फोनांनानै बै सुबुंखौ रायजोनि रायजोजों बुथार होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय बै सुबुङा माने गुबुन ओ न'खरनि मानसिखौ दायना खालामनानै बुथारदों होननानै बै सुबुङा बै सुबुंखौ जाय सुबुङा माने ओम गामिनि मोजां खामानि मावदोंमोन बेखौ एरसननानै माने गामि रायजोनि सुबुंफोरजों बुथारहैयोमोन नङा होमबा नोंथां
औ
मानो होनबा गोदो गोदायनि जोंनि बर' सुबुंफोरा मोजाङै लेखा फोरखौ मोजाङै फरायामोन जायनि जाहोनाव बिसोरो खोमसि फोथायनायखौसो बांद्राय माने सैथो होननानै सानना लायोमोन नङा होमबा नोंथां जेब्ला जोंनि बर' हारिनि सोरबा सुबुङा लोमजाबा साज्लाबा डक्टरनाव लाङामोन अजानावसो जों लांनायखौ नुयोमोन नङा होनबा नोंथां
औ
जेब्ला बै अजाया बै जाय लोमजानाय साजानाय सुबुंखौ फाहामनो हायाब्ला ओ मा होनो खायसेया फाहामनो हायो नाथाय गोसो एबा जा मोदोम बोरै फाहामनो हानो नङा होनबा नोंथां
औ
जेब्ला सुबुंनि बायदिसिना बेदर एबा माननायफोर जायो अब्लनियासो जोंनि मिथिंगायारियावनो मोननाय जा गोथां बे हाग्रा बंग्रा देनानैसो देनानैनो जों फाहामनो हायो नाथाय जोंनि सुबुं बेखौ थ' अजा बेजा अजा फोरा जोंनियाव फाहामो नंङा होनबा नोंथां जायनि जाहोनाव बै सुबुंङा माने थैनो गोनां जायो नंङा होमबा नोंथां
औ
मानो होनबा जोंनि सुबुं बर' हारिनि सुबुंफोरा बांसिनानो खोमसि फोथायनायनि जाहोनाव अजा फोरनावसो लांनायखौ जों नुनो मोनोमोन जायनि जाहोनाव डक्टर डक्टर नाव लाङामोन नङा होनबा नोंथां
औ
अ नोंथाङाबा आंनो माने बर' हारिनि खोमसि फोथायनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां बर' हारिनि बे खोमसि फोथायनायाथ' गोबां समनिफ्रायनो एबा आगोलनिफ्रायनो जोंनिया सोलिबोगासिनो दं बै खोमसि फोथायनाया जोंनि बर' हारियाव बांसिन नुनाय मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
खोमसि फोथायनाय जों फोथायनायखौ जों बर' हारिफोरा फोथायनायानो बर' हारिनि फोथायनायानो मोनसे गोरोन्थि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ बियो सैथो खोथा
बै खोमसि फोथायनाया गोबां मानसिखौनो आगोलनिफ्राय खैफोदाव खोख्लैबोदों मानो होनबा बै खोमसि फोथायनायखौ सुबुंफ्रा खुगाजों खुगा रायज्लायनानै एबा गावजों गाव जलायनाय समाव जनाय समाव सावरायनानै जों गाव बैखौ गोबां खोथा बांद्राय रायज्लायनायनि जाहोनावनो बै खोथाया सैथो जानांदों नङा होमबा नोंथां एबा सुबुंफ्रा सैथो साननानै लादों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
खोमसि फोथायनायनि जाहोनावनो बर' सुबुंफ्रा गावनि आंगोफोरखौ खोमाना लानांदों एबा गावनि न'खरनि बाय बाहागिफोरखौ खोमानानै लानांदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
नाथाय बेनि अनगायैबो जों दानि जुगावबो नुनो मोनो जे खोमसि फोथायनाया जोंनिया दानि जुगावबो सोलिगासिनो दं नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ जेरैहाय जों दा ओ मानसि बेराम सासेखौ डक्टरनियाव लाङाबालानो बै मानसि नायनाय एबा बायदि मुवा जारिनायखौ जों फोथायनानै बै गेदेर गेदेर बेरामफोरखौबो जों रां गारनो बानानै जों बै अजाफोरनियाव लांनानै ओ बैफोरखौ जों जारिहैनायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ
नाथाय बै जारिनायजों एबा मानसि रायनायजों जेबो खामानियाव फैया मानो होनबा बै रायनाया जोंनि खोमसि फोथायनाय एबा अजा फोथायनाया जोंनि खोमसि फोथायनाय नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ
जेब्ला जों सासे बेरामिखौ जों डक्टर एबा देहाम फाहामसालियाव लाङो अब्लासो जों बै बेरामिखौ बेमार आजारनि गाव गोलैना थानाय सुबुंखौ जों रैखा खालामनो हागोन नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जों गावखौनो सांग्रांथि खालामनो थाखाय जों। बै खोमसि फोथायनायखौ नागारनांगोन एबा खोमसि फोथायनायखौ जों गारनो नांगोन नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
जेब्ला खोमसि फोथायनाया जोंनि ओ गोसोआव एबा मेलेमाव थायो अब्लानो जों जोंनि दावगानायाव एबा जोंनि ओ माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरनायाव जोंनि गिनाया जोबनानै थांनाय नङा नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ
बेबायदिनो बायदिसि ना खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों आगोलनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा गोबां‌। ओ गुबुन हारिजों गाग्लोबजानानै दोनजादोंमोन नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
बै खोमसि फोथायनाय बै खोमसि फोथायनायानो बर' सुबुंफोरखौ गोबां लोरबां खालामबोदों एबा ओ बै खोमसि फोथायनाया जोंनि बर' हारियाव दासिमबो सोलिबोगासिनो दं। बजायनि जाहोनावनो जों दासिमबो खोमसि फोथायनायखौ गारनो हायाखै। एबा जों खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो जों जोंनि बेराम आजारखौ फाहामनो सानो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नाथाय जों बै खोमसि फोथायनायखौ नागारनानै ओ जोंनि देहा जोंनि ओ न' गाज्रि खामानि एबा जोङो बेराम आजार फैनायफोरखो फोरनि बेरामखौ जों फाहामनो थाखाय जों देहा फाहामसालियाव लांनो नांगौ नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
जों नखराव सान्ति फैगोन एबा नखराव सोरां फैगोन नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो ओम खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो जों गोबां खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनबोदों हादों जेरैहाय दायना ओंखारनाय एबा जों लामायाव मावजि बारथेनाय बैफोर खोथाया जोंनिया खोमसि फोथायनाय बैफोराव गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जेरैहाय जों बैफोरखौ साननो थाङोब्ला। खायसे समायाव सैथोबो जानो नागिरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
एबा खायफा सुबुङा बैफोरखौ सैथोबो सानना लायो एबा थार बाथ्रा होननानैबो। साननानै लायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
एबा बैफोरो बाथ्राखौ खायफा सुबुङा नंखाय एबा बै बाथ्राया थार नङा होननानैबो। साननानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ बेनि गेजेरजोंनो बै गोदोनिफ्रायनो दासिमबो बर' हारिफोरा खोमसि फोथायनायनि गेजेरजों थांनानै थाबोगासिनो एबा खोमसि फोथायनायखौ गेजेराव लानानै जों जोंनि जिउखौ खुंबोगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
अब्ला जोंनिया समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों आं बै बर' हारिनि खोमसि फोथायनायनि गेजेरनि। आयदानि सायाव खोथा सावरायनानै गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय। एबा बिदिनो गोबां खोथा मोनथिनो मोनबावो नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।